औ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ मोजां खोनाहैदों दा आंनि रायलायनायखौ?
औ खोनादों
ओं मा खालामबाय दङ नोंथाङा?
आं दा ओरैनो दंथ'यो
औ दिनै बोथोरा माबायदि नोंसोरनिथिं
जोंथिं थ' बोथोरा दा अख अखा हाहांहां जागासिनो दङ दोमैदों आरो
औ। दैज्लां बोथोर नालाय ओमफायो आङो नोंथांजों ज्लां बोथोरनिनो सोमोन्दै रायज्लायनो होननानै फनखौ हरनाय जादोमोन आरो।
औ रायज्लाय जागोन
औ दैज्लां बोथोर होनबाथ' जोङो बयबो ओ जेनेबा गावबा गावनि गायनाय फुनायनि हाबायाव नांथाबनानै थायोना। बोसोरसेनि जानाय आ दारखौ जोङो बुथुमना लायो बयबो गामियारिफोरा।
औ नंगौ।
जायनियाव हा दङ बेयो मावनानै जासिगोन।
औ
औ आमफायो दायो नोंसोरनिथिं खोथिया फोबायना ना गायबायानो?
जोंनिथिं दाहालागै खोथियाखौथ' सिगाङावनो फोबाय फोनायफ्रा खिन्थु दासिमाव बारा गायनायखौ नुबोआखै आरो खिन्थु सासे सानैफ्रालाय गायनो हमहांबाय।
औ।
नोंथांमोननि थिंलाय?
औ जोंनिथिंबो गायनानै खायफाया जोब्बायानो माने जोंनिथिं अखाखौ एसेबां नेबाय थाया नालाय अखा बोथोरखौ। ओह माने। गावबा गाव बयबो दुब्लियाव बरिं गायनानै लासै आरो जोंनिथिं दाना।
औ
बरिंजों नङाबो खाथ थियावनो जेनेबा दैमा फिसा बा जाम्फै बेफोरनिफ्राय दैखौ आह मेसिनजों जेनेरेटरफोरजों लांनानै इदिनो हालेहेवनानै गायो आरो दाना।
औ
हालेहेवनायाबो दाना जोंनिथिं मोसौजों हालेहेवनायखौ बारा नुनो थांबावलासो। टेक्टरजोंनो थाब थाब हेवोसै थाब थाब गायोसै आरो।
औ नंगौ जोंनिथिंबो दा माने औ दे बुंलाय।
औ समनिबो आंखाल जाबाय दानि जुगाव मानसिफोरा। बारा एसां सम मबो होनो हाला। टेक्टरजोंनो हेव नायखौ बांसिन नुयोसै।
औ।
हानायबाबो जोंनिथिं दाना टेक्टरजोंनो हायो।
औ।
नोंथांमोननिथिं ओमबा अख खा बोथोरखौ नेनानै थायो नामा? बा अखा हानाय समखौ नेनानै थायो नामा?
औ। माने जोंनिथिं फ्राय बागानो ओरै एसे दलहा साइसबो जायो नालाय बिनिखाय बांसिनानो माने अखाखौ बा बोथोरखौ सोनारनानै बोथोरनि सायाव सोनारनानै माइफोरखौ गायनाय जायो आरो
औ औ
मानो होनोब्ला माने जेनेबा बिदि इसिग्राब माबा बिदि मथरफोर एक्सट्रा बाहायलायनो गोनांथि जाया बोथोरा जायो। बोथोरखौनो नेनानै जेनेबा जों गायनाय जायो आरो जिहेथु जोंनिथिं एसे माने बिदिनो दुब्लिफ्राबो एसे एनै अखा हाबानो दै थाख थाग्राखाय बेफोरबायदि आरो
औ गोथौ गोथौ आरो नोंसो
औ एसे दलहा आरो माने
औ जोंनिथिं आरो एसे बोरि बोरिसो जोंनिथिं ओ बेनि थाखायनो बोरिखायनो दायो बांसिनानो मानसिफोरखौ माइनि बदलै ओ जेनेबा जुखाम बा ओ ओ सापातनि बागान आरो थालिर बागान गय बागान बेफोरबायदिसो गायना लायोसै दाना जानाय बे जाननाय माइखौ ओ एसे गावनि आन थाल बिगाब्रै बा बोसोरसेनि थाखायल जेने थेने गायना लायो आरो बिगाब्रै बा बिगाथाम बेफोरबायदिल माइ आबादखौ मावो जों जोंनिथिं बांसिनानो थालिर बागान ओ साफात बागान बेफोरखौसो गायनानै जिउ खुंनायखौ नुयो जों दिन दाना बागानजोंबो आरजिनो हायो मानसिया सप्तायैनो सप्ता बागानावबो जेनेबा नायनो रोङोबा ओंखारो आरो दा आजिखालि आरो गासैयावबो मुलि होनांगौनि गोनांथि जाहैबाय नालाय माइआवबो थ मुलि होयोना
औ औ होयोदां
औ ओमफ्राय ओ
ओ माबाफोरखौनो जायफ्रा माइफोर गायदों बिसोरखौ बांसिन मुलि बेफ बिदिनो एम्फौनि अबेबा भिटामिन बेफोरबायादि मेडिसिनफोरखौ मुलिफोरखौ होनायखौ नुयो आरो
मुलिसोना
औ आंनि थानायाव सिगां
बेनिखायनो होयो दाना
औ
खौ जायिनि थाखाय ओरैनो खोथिया फोनो रोङोदा नोंथांङा
औ
खोथिया फोनो थाखाय जोङो जेनेबा माइखौ माबायदि खालामनानै मा टाइमाव फोनांगौ बा दुब्लिखौ खैबार जोङो हेव लानांगौ बेखौ फोरमायनो हागोन
औ आं माने जेनेबा बारा इसेग्राफखौ मोजां मोनथिजोबा खिन्थु एसे एनै थुलमुलखौ आं खोन्थानो हागोन आरो
ओं ओं बे जि मिथियो नोंथाङा बेखिनो फोरमायदो
औ माने ओ जेनेबा जोङो माबाखौ खोथिया फोनो थाखाय जि थांनाय बोसोराव थिनानै दोनखानाय जि माइसालि बेखौहाय जोङो बस्थायाव सोमनानै बिदिनो दैयाव सान थाम बा सानब्रै बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो बिनिफ्राय दैयाव सोमनानै बेखौ बोखांनानै जोङो बाहेरायाव बिदिनो गुवार माने जेनेबा अबेबा दाबसे हायाव बेखौ गुवार फेन लानानै बेहाय बिनि सायाव थालिर बिलाइ बे बा बिदिनो थालिर बिलाइफोरजों खोबनानै दोनो आरो बिदि दोननानै ओ बिदिखौ सानथाम ना सानब्रै बेफोरबायदि दोनोमोन आं एसेग्राब गोसोआव गैलिया बिदि दोननायनि उनाव जेब्ला बे माबाया ओ माइआ गाजा खिलिगोन ना अब्ला बेखौ जि जों माबानो खोथिया फोनो थाखाय जायगा समान खालामनाय बेवहाय लानानै थांनानै बेखौ फोहैगोन आरो आरो आं माबानि खौ ओ जायगाखौ बोरै माबा खालामो आं बेखौएसे बुंनि माने खोथिया फोगोन जायगाखौ जोङो गोबां माने मोजां बिदिनो फासाव खारायग्रोनानै आरो बेनि उनाव खननै ना मा हालेवबावोमोन खोमा बिदि खननै ना मा हालेवबावनानै बेखौ मोजां माबानानै समान खालामनानै गेजेराव गेजेरावहाय एसे गोजौ खालामनानै बेखौ लानाय जायो आरो बिनि उनाव बेयाव खोथिया फोनाय जायो जिहेथु गोजौखानायनि जाहोनानो जाबाय जिहेथु खोथियाफ्रा मोजां रज'यो जिहेथु अखा अखाफोर हायोब्ला जे खोथिया फारसेथिं बा फारसेथिंल' ज' ज' जाजाय ज' जानानै थायालासिनो जोंनो जेरैबायदि नांगौ बेबायदि नांगौ बायदि जाहाथे जायो बिनि थाखाय माने अखाफोर हायोब्लाबो जों फारसेथिंजाल' गलांजोब नाय बादि खालामनानै फैयो आरो बेखौ
ओ ओ नंगौ बे खुथिया फोनाय जायगाखौ माबा मै होआ ना हेलौ हेलौ खोनायाखै नोंथाङा
औ खोनागासिनो
औ खोथिया फोनाय जायगाखौथ' मै होआ होनदों।
ए होयो बेखौ जोङो औ होयो जोङो माने जायगाखौ समान खालामनो थाखाय मैजों समान खालामनाय जायो आरो मै होनानै
अ अ बेखौनो सोंदों आङो होयोना होवा होननानै आं गाव मिथिया नालाय
औ औ होनाय जायो आरो
ओ ओ
औ
ओमफ्रायो बेखौ
दंबावो नामा
ओमफ्राय होमबा खोथिया फोगोनखौ जोङो ट्रेक्टरफोरजों हेवनो हायो ना हाया
हायो नि हायो हायो नितसय हायो।
औ ओरैनो ओमफ्राय नोंथांमोननिथिंलाय ओं औ माने नोंथांमोननिथिं दायो बांसिनानो जेनेबा ट्रेक्टरजों हालेवहेवो ना मोसौफोरजों हालेवहेवनायखौ नुयो होननानै सोंनो नागिरदोंमोन आरो
औ माने जेनेबा बेखौ बुंनो थाङोब्ला मोसौजों हालौवनायखौ बहुद खम नुयोसै ओरैनो साफा सानैसोखौ नुयो आरो नुनाया नुवा नङा दाबो नुयो। किनथु बागानो बांसिनानो बिदिनो ट्रेक्टर आरो बे पावार टिलार बे ट्रेक्टर फिसा ना मा होनो बेखौ बेफोरजों बांसिन हालेवनायखौ नुनो मोनोसै आरो
औ औ बयनाबो दानि जुगाव समनि आंखाल जाहैबाय नामा उम बेनो ओमफायो ओरैनो मा मा मा ओ मा मा नाम खोथियाफोर बा माइफोर गायो नोंथांमोननिथिं
जोंनिथिं बांसिनानो बे माबाखौनो रनजित बेफोरखौनो गायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे बेफोरो जोसाफोरबो गायो सोरबा सोरबा आरो माबा माइब्राखौ गायनाय जायो माने बेफोरखौ ओरैनो एसे एसे गावनि न'नि आन आन्थाल' गायनाय जायो आरो आरो बाद बाखि बिदि बेलेग मा होनो रनजित बेफोरखौनो गायनाय जायो।
औ जोंनिथिंबो बांसिन रनजितखौनो गायो। बांसिनानो ओमफाय ओ बोथोर नि दे जेनेबा बे दैलां बोथोरनि सिगांबो मोनसे आरो ओ बर' माइ होननाय जोंनिथिं गायबावो आ रो नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि बर' माइ गायदों नामा नोंथाङा खोनाफेरदों नामा?
औ खोनानायालाय खोनादों बुहुत खोनाबाय थादों बिदि बिदि होननानै खिन्थु जोंनिथिं गायनायखौ आं नुफेराखै माने जेरावबो जोंनिथिंजाय आरो बेलेगथिंजायलाय नुबोबाय था जिहेथु जेला बेलेग जायगायाव थाङोब्ला नुबोयो होननायखाय नुबोबायबो बेलेग जायगायाव थांनायाव खिन्थु जोंनिथिं नुफेराखै आरो आङो।
ओं ओं। बेखौ माने दैलांनि सि सिगांनो खौ गायनाय जायो आरो जोंनिथिं बांसि नानो बयबो गायो दानि जुगाव। दायो माने ओ अखा गैयाबाबो बयनिबो दुब्लि दुब्लि जेने माबाया थाबाय नालाय बे बरिं गायनाया। बे बरिंजोंनो बेखौ गायो आरो जोंनिथिं।
औ नंगौ।
जोङो बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा समाबो जाबाय नालाय।
औ औ जागोन दे औ।